हेल' अ खोनादों खोनादों।
अ होनफिनलाय खोनायासै माथो।
हो
नोंथांनिखौ खोनाफैयासै माथो हेल' नोंथांनिखौ थाब थाबथा थाबथा खोनाफैदों। हेल' औ बुं दे खोनाबाय औ औ खोनाबाय खोनाबाय औ औ।
अब्ला जों बिफां लाइफां गायनायनि बागै रायलायनोसै एसे नोंथां।
औ औ औ रायलाय जायो। औ औ खोनादों। दे रायलाय जायो।
अब्ला नोंसिनि जायगायाव मा मा बिफां लाइफां मोनो माबादि सोलियो दा बिफां लाइफां गायनानै नोंथांमोन जायगायाव बेनि बागै एसे फोरमायहरदों नोंथाङा।
ओरैनोथ' जों मिथिखागौ बिफां लाइफां बिफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। ओ सुबुं आरो बिफां लाइफांजों मोनसे एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
जोंनि जायगायाव ओरैनो बिफां लाइफां बुङोब्ला साल सिगुन गाम्बारि खोदोम। ओ मेहेगुनि सन्दन बेफोरखौनो नुयो आरो नोंथां निस्थां बेफोरखौ नोंथांमोननि जायगायाव मा मा बे- बिफां मोनो नोंथाङाबो खिन्थानो हागोन नामा?
जोंनि जायगायावबोथ' बिदिनो गाम्बारि जिया साल। आरो बायदि बायदि बिफां मोननो हायो।
औ
गायला थायो। बेनोसै जोंनि गामियाव बिदिनो गिद गिदिर एफा एनै बागान दङ बिदिनो बिफां लाइफां गायनानै बिफां लाइफां गायनानै
औ नोंथां औ नोंथांनिखौ खोनाहां खोनायाहां जादों माथो। हेल' नोंथां। हेल'
हेल' खोनादोंना?
औ औ खोनादों। नोंथांनिखौ सिगाङाव खोनाफैयाखैमोन। दा खोनाबाय
औ औ खोनाबाय
औ दा जों बिफां लाइफां होनोबा बिफां लाइफाङा जोंनि सुबुंनि था खाय खोनादोंना
औ औ खोनादों
अ बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथ' बिफां लाइफाङा सुबुंनि थाखाय गोबाङैनो गोनांथार बिफां लाइफाङा जोंनो फिथाइ सामथायाइनिफ्राय लानानै साया होयो बिफांनिफ्राय मोननाय दं फांफोरजों न' बाथायो बेफोरबायाददिनो बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद ओ बेसेन गोसा आरो बिफां लाइफाङा जोंनो बेफोरबायदि थानो थाखाय सायाबा फिथाइ बेफोरबादिखौल' होआ बियो जोंनो अक्सिजेनबो होयो जेखौना खि जों कार्बन डाइअक्साइड हगारो बेखौ बिफाङा सोबनानै लायो आरो जों अक्सिजेनखौ बिफां लाइफांनिफ्राय मोननो हायो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बांसिनै मा मा बिफांखौ मोननो थाङो ओरैनो
थाल आरो बिदिनो फिथाइ सामथायाइ मोनग्रा बिफां लाइफां थाइजौ जेरै थाइजौ खान्थाल लिसु
औ
औ नोंथांमोननि खाथि खाला ओरैनो हाग्राफोर दं नामा
हाग्रायाथ' दङ जोंनि जायगायाव एफा एनै
दा गोदोनि समाव बेफोर हाग्राफोरा माबादिमोन आरो आथिखालाव माबादि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आथिखालाव जोबस्रांदों जोबस्रांलांगासिनो दं ना गोदोनि बादि बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोमानो दं नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव
जोंनि ओनसोलावथ' गोदोनि बायदि ग्रोम ग्रोम गैलिया आथिखालाव गिदिर कलकारखाना बायदि रोखोमनि नुनो हमगासिनो
औ औ दा बेफोर लुनाय नि थाखायनो ओ सुबुङा जायगानि गोनांथि जानायलाय बेफोर बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो गोनां जादों नङा होमबा
औ
दा बेल' नङा सुबुङा ओ सुबुं सुबुङा बांबोनाय लोगो लोगोबो जोंनो थाग्रानि गोनांथि जानायखाय थाग्रा जायगानि गोनांथि जानायलाय बिफां लाइफां ओ ग्रोम ग्रोम जायगाखौ दानफायनानै न' बां लुनाय खौ नुनो मोनदोंसै आरो आथिखालाव जायनि जाहोनाव आथिखालाव आबहावा गेब्रेंनाय सोमजिदों सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो थाग्रा जायगानि गोनांथि जादों बेनि थाखायनो सुबुङा बिफां लाइफांखौ गायनायनि अन गायै दानस्रांनानै न' बां लुनानै थानो हमनायखौ आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दं आरो खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव बागानफोर दं नामा बिफां लाइफांनि
बागानाथ' फिसा फिसौ दङ बेफोरखौनो बेफोरखौनो फाननानै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गावनि गावनि नांगौ खामानियाव बाहायो
औ
आरो बिफां गायनाय थांफायनायजों लोगोसे बिफां गायफिन गायफिननांगौ गायफिननायखौ खालामो जोंनि ओनसोलनि जायगाफ्रा जोंनि सुबुंफोरा
औ दा जों बिफांखौ ओरैनो बा जुन बे जेनाखि आबहावा सान बेवहाय मानि बांसिनखौनो जों बे बा जुनावल' बिफां लाइफांखौ गायनाय नुनो मोनो आरो नाथाय जों दानफायनायनि बेलायाव नायोबा खा न्थि गैयाजासे ओ गोसो जाबानो बा नांगौ जाबानो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै गाज्रि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आं बुंनो सानो जेनेबा बा जुनावल' बिफां लाइफांखौ ओ गायालाबानो जेनेबा जों ओरैनो दस्रा बा गुबुन दिनफोरावबो फांसे फांनै बिफां दानफैबा बिनि जायगायाव फांब्रै फांबा बिफां गायोबा जोंनि आबहावाया सोमखोर समायना बिदि ग्रोम ग्रोम बिफां लाइफांजों समायसारनानैनो था थानायखौ जों नुनो मोनगोन आरो
दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा फांसे बिफांखौ गायनायाव माबादि जोथोन लानांगौ मा मा हासार होनांगौ एसे बुंलाय नोंथां मा माबोरै जोथोन लागोन जों फांसे बिफांखौ गायोबा
फांसे बिफांखौ गायनोब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै जोथोन लानांगोन जेरै मोसौ मोसौ बोरमा जायनि थाखाय बेखौ बेरादुमनानै होनांगोन। दै लुनानै। होनांगोन आरो गोबोर हासार सारना होनांगोन बिदिनो उन्दैनि फ्राय देरजासेम बेखौ जोथोन लाबासो बेनि बेनि फिथाइखौ मोजां मोनगोन आरो ना।
औ औ औ नोंगौ। दा जोंनि गेजेराव ओरैबादि सुबुंफोरबो दं जेनेबा गायनांगौ समाव गायसै नाथाय बेखौ जोथोन लानायनि बेलायावहाय ओ माबादि जोथोन लानांगौ जों बेफोरबादि जोथोन लानायखौ नुनो थाङा आरो। गायनाय समाव गायो नाथाय बेखौ जेनाखि जोथोन लानांगौ बे जोथोन लानायखौ गोबां खम जानायखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय बिफाङा मोसौजों जाजायो बा बोरमाजों जाजायो बा हारसिङै थैनो गोनां जायो बेफोरबायदिखौ जों नु नुनो मोनो आरो। ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव मा मा बिफांनि फिथाइफोर मोननो थाङो।
नोंसिनि जायगायाव मा मा बिफांनि फिथायाइ मोननो हायो।
जोंनि जायगायाव जोंनि जायगायाव ओरैनो दाथ' दैज्लां बोथो बे नङा होमबा। ओरैनो खान्थाल मोनो थाइजौ लेसु। बेफोरखौनो मोननो हानो हायो आरो लेरख' बेफोरखौनो जाम बेफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथांमोननि जायगायाव एसे फोरमायदो मा मा फिथाइ मोननो हायो।
जोंनि जायगायावबो एखेैनो मोननो हायो बिदिनो खान्थाल खान्थाल थाइजौ दानि दिनाव खान्थाल थाइजौ लरग' लिसु जाम बिदिनोसै दानि दिनावहाय
औ होमबा जों नोंथां मिथिनो मोनबाय बिफाङा जोंनि जिउजों एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं दा बेल' नङा बिफाङा बा बिफां लाइफाङा जोंनि जेनाखि थांना थानाय बेजों एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं जेनेबा ओ फिथाइनिफ्राय होनानै न' लुनो थाखाय बाथाम बा बायदि नांगौ जानाय जिरायग्रा बुंनो थाङोबा सियार टेबोल बेफोराव माने बिफां लाइफां नङाबा जाया आरो जेनेबा दं फ्राय जों बाथाम जों बेफोरबादि खालामना हायो नङा होमबा दा ओ बेफोर गोनांथि जेनाखि सुबुंनि गोनांथि बेफोरखौ बिफां लाइफाङा गोबाङै सुफुंना होयो आरो जोंनि बे जिउ खुंनायाव दा होमबा फैयै फैयै जोंना समा जोबबाय नोंथां। औ दा लाखिना औ औ दे।